औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां
अ माब्रै दं
आं मोजाङैनो दं नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां दा जोंहा फैबा जोंनि बर'फोरनि बे दोरोङारि जानाय बे आदारनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां।
अ दोरोङारि जानाय जा ग्रा मुवाफोरनि ना जागोन नोंथां जागोन आं मोजाङैनो दङ
औ
अ जाग्रा होननानै बुङोब्ला जे बर' आनि जाग
हिसाब
बियो बर'फ्रा गोबां रोखोमै जानाय खौ नुनो मोनो मा हमनानै लादो बर'फोरनि जाग्रा मुवाखौहाय गासै मोनबा ना सयथा रोखोमनि बर'फोरा जाग्राफोरखौहाय जानाय जायो ओ जेरै साव सावनानै जानाय रुनानै जानाय मेनानै जानाय बायदि बायदि आरो ना
आरो
बेबो जे रोखोमै बर'फोरा जाग्रा आदारखौहाय जानाय जायो
औ स्पेसियेलिथ' ओ बर'फोरनि जे दोरोङारि जाग्रा होनोबाथ' नोङो नारजि अनला आ सबाइ साम' ओमफाय ओ अनला मेवाइ बेफोरनो गोलैया होमबा नों
अ अ नोंथां। अनला अनलाया जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गाहाय जामुंबो होननानै बुंजायो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला जे बर'नि गाहाय ओ जे गोदोनि समनिफ्रायनो लाबोनाय हाबा जेनाखि हाथासुनि होनोना
नोंगौ नों
बै हाथासुनियावहाय अनला ओंख्रि आरो अनला आमाव जे अनलाखौहाय हालदै होआलासिनो जि सङोना नोंथां दा बै अनलाखौहाय
अह अह नंगौ नोंथां।
बाहायनाय औ नंगौ नोंथां जे अनला अनला मेवाइ अनलाथ' न स्पेसेेलि जेनेबा हाखौ माबाखौ माइरंखौ देनानै ओ अन खालामनानैसो सङो। नङा होमबा नोंथां? आरो अनला आरो मेवाइ मेवाइखौबो जे औवा बिथराइ खिलेजेननायखौ दाननान लाबोनान नै ओ अनला मेवाइ मोननैजों नोंसिनिथिं लायो नामा नोंथां अनला मेवायखो।
जायो ओं नोंथां।
अ
नोंगौ नोंथां।
औ ओइ जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि आदार बुङोब्लाथ' अनेकानो दङ नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङानो बुंखाबाय रुनाय सावनाय बाथोन जानाय अनेख किसुमनि बानायनानै जायो बर'फोरा जेरै ओ बर'फोरनि दोरोङारि इ आदाराबो जाहैबाय ओ माइरं ओंखाम जेरै ओंखामखौ गिबियाव जों माइखौ आ हालएवनानै फैयो। नङा होमबा नोंथां? आरो जेब्ला माइ फोखां खांनानै गोजौ जायोब्ला बेखौ फुनानै गुबुन जायगायाव हालोवना फोमोनना दोनखानाय जायगायाव गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइया मोनो नङा होमबा नोंथां माइखौ हाखांनायनि उनाव अ अ लाबोनानै ओ बेखौनो माइरं सौनानै दिहुना माइरं महराव ओ ओंखाम महरै जायो नङा होमबा नोंथां हेल' आ नोंथां खोनादोंना? हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल'
नोंथाङा खोनादों? औ उम